अ गोजोन बेलासि गोजोन बेलासिनि थाखाय ओ‌ गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनिसिम‌ जासिहरनाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ ओ जासिहरनाय जाबाय आंनि-आंनिफ्राय ओ नोंथांनि आंनिसिम फन हरनायनि जाहोना मामोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा आंनिसिम औ
अ नोंथां आंनि नोंथांजों आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ आंनि जिउनि थांखि बा ओ आंनि जिउनि थांखि गावनि जिउनि थांखिखौ आं दा नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबोदों नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङा थारैनो आंनि खोथाखौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला आङो आंनि जिउनि थांखिखौ जागायनोसै
अ औ औ नोंथां दे
आंनि जिउनि थांखिया ओरैनो एसेबां गोदोर जिउनि थांखि लायाखै। मानोना जों जाबाय जोंनि ओनसोलनि नख'रफ्रा गोबां खिया गोबां लोरबां बियो मानोना थाखा फैसा गारनानै बायदिसिना गोदोर गोदोर दक टर इन्जिनार बायदिसिना फरायहोनो हाया। बेनि थाखायनो आंनि ओ जिउनि थांखिया मोनसे फिसा जब नागिरना नागिरनानै मोनसे मोजां हाबा मावनानै गावनि जिउखौ गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय गावनि बिमा फिसा बा बायदिसिना नख'रनि बाय बाहागि खौ नायना हानायनि थाखाय आं मोनसे आं फिसा जब नागिरगोन आं नों थां इयुननि थाखाय ओ इयुनि थाखाय जों रां आरजिनानै मोजां नख'र गोख्रों नख'र दानानै लानो हायो। जाहाथे समाज सिबिनायाव बो एसे हा बाब सम ज सिबिनायावबो एसे बाहागो लाहैनो हायो।
नंगौ नंगौ
ओरैनो डाइरेक्ट बुंनो थाङोबा आं दा ओ फरायगासिनो दङ एबार आं हाइसे केनडारि फाइनाल एग्जाम होखांनानै दिेग्रि आरो आइटि आइ बायदिसिना इ याव एडमिसन लादों। नाथाय आंनि जिउनि थांखि खौ आङो मोनसे ओ दाद महरै हमना लानो हाथयाखै मा जागोनदि बि बेखौ नाथाय ओरैनो मोनसे सब खौ मावगोन बायदिसिना फरायनानै जा थार्द ग्रेद पर ग्रेद बायदिसिना साख्रि मोनो ना डिफेन्सनि दिडिफेन्सआव मोनो नाजागासिनो दङ गोबां सरकखारनिफ्राय मोनसे भेकेन्सि ओंखारनाय फोरावबो अनलाइन खालामगासिनो दङ नोंथां।
औ औ आंनिफ्रायथ ओ आंनिफ्रायथ बिदि ओ एख ओ जबनि फारसे आङो ओ खारनाय जाथवाखै नोंथां आंबो नोंथांजोंनो ओ समान क्लास ओ थाखोआवनो फरायगासिनो ओ दासिम बुंनो थाङोब्ला आं नखरनि ओ हाल सालाबो इमान ओरै मोजां नङा ओ आंबो सानो जिउआव मानसि महरै सुबुं महरै जोनोम लादों जेब्ला ओ जिउआव माबा मोनसे ओ मावलांनानै एबा गावनि मुंखौ लाखि लांनानै आङो ओ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाबो ओ आंनि जिउआव गोजोननाय थागोन आरो माने ओ बे जिउआव आङो मानसि महरै जोनोम मोनदों जेब्ला आङो आंनि जिउआव माबा मोनसे मावलांनो एबा आंनि मुंखौ मानसिफोरा अराय समनि थाखाय ओ आं थैनानै मुं ख्लं जानानै थांनायनि उनावबो सुबुंफोरा आंनि मुंखौ माने अरायस गोसोखांबाय थायो। बेफोरबायदि मोनसे खामानि आं मावनो सानलाङो ओ बेफोरनि गेजेरावनो दा बेफोरबायदि ओम हारिनि खामानिनि अनगायैबो औ जोंनि जिउआव दा ओ दा ससेल मिडिया ससियेल मिडिया ओ जाय मोखां दिन्थिनानै ओ गावनि जा थार रोंगौथि बेखौ दिन्थिनानै ओ सुबुंफोरा गावनि मुंखौबो दा आरजिनो हादों जाय ओ थार ओ अदियेन्सफोर खामायदों, जाय गावनि गोसोनि गोसोनि रोंनाय आरो टेलेन्टखौ देखायनानै ओ जा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मुं खामायनो हादों बेफोरबायदिनो थिग आंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा ओ आङो आंनि जिउखौ दैदेनलांनो होननानै सानो ओ थेवब्लाबो आङो बेफोरबायदि ओम आर्मि बायदिफोराव ओ खारनाय जाफेराखैमोन आरो नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला आंबो बिदिनो फिसा फिनला दङ जाय सबनि खेथ्रआव नङा हारि माहारि बायदिसिना समाज फोसाबनायनियाव। ओरैनो आङो सानोदि जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि थासारि नुगासिनो दङ जोंनि ओन सोलनि समास जा जोंनि हादोर बायदियाव बेयाव नुदोंथि जोङो गोबां सुबुंफ्रानो गाज्रि गाज्रि दि बुस्थु नुदों जाय
नंगौ नं
फा बायदिसिना गोदोरनि सुबुंफोरनि खोथा बायदि मानि यि आरो जानला मोनला साना हसिया ओ खोमसि लामाथिं थांबाय थानायफोरखौ बोस्रांबोनानै सोरां लामा होनो लु बैयो जाहाथे बिसोरनि इयुननि फिउचारा मोजां फायो थिङावनो गसंनाय जों गेदेरफ्रा इयुननि निउ जेनेरेसन जोंनि उइ गथ गथायाइ बायदिसिनाफ्रा जो जेब्ला जागोन अब्ला जोंबो बि बिसोरखौ बिसोरनि जोंनि दा मोनबोनाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन खौ बुजायनानै बिसोरबो जोंनि गथ गथाय बायदिसिनाखौ बुजायहैनो हाथों। आरो मोजां मोनसे मानसि माहारि बायदि गावखौ ओ सिनायथि होनो हाथों बयबो ओ ओरैनो नों थां आं जिउआव मावबोनाय बायदिसिना खामानि दङ ओ जेरै अरायस सोलिबोबाय थानाय आं जेबो खामानि जेबो फरायनो बायदिसिना गैयै समायाव आं जा जा मावलांबोबाय बेफोरखौ आं नोंथांनि सि खोन्थानो नागिरदों
उम दे
थारैनो नोंथां अ बिदिब्ला आङो खोन्थानोसै आं ओरै थाबोला जेबो बिद दि फराय फरायखांनायनि उनाव ओरैनो थानाय जाखिनि सम बेदिस समाव जों बयबो नख हरानो मोसौ मोसा मोस सौ बायदिसिना बोरमा दाउ अमा बायदिसिना लायोना। बेफोरखौ आङो एस से थाल लायो जोंनि जाय थु जिहेथु जोंनि नखरनि फिनायस जुनार बेजोंसो जोङो नखर सलिनानै थानो हायो। जा बरायनायाव एसे थाखा नांगौ। बेफोरखौ फानना जोङो नखरखौ सलायो नखरखौ फुं नखरनिफ्राय जों फरायहैनो हायो। बेनि थाखायनो बेफोर मोस सौ बोरमा दाउ अमा बायदिखौ जोङो दुब्लियाव हैयो मोसौ खौ बोरमाफोरखौ आरो थाएम जाबाय दो दोस्लाय हैयो लायो बिदि खालामो अमाफोरखौ आदार होयो दाउफोरखौ आदार होयो बिब्दिनो फिनानै जोङो गेदेर गोलाव खालामना फोनहैयो ओरैनो थासानदियाव आं ओ गेदेमा ओ फोरनि जिउ खौरांफोरखौ फरायनानै जोबोरै मोजां मोनो आरो बिसोरनि बायदि जानो नागिरो औ आ-आरो जिहेतु ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदोंबा
औ औ नोंथा ओ नोंथाङा एसे सिगाङावसो बुंलां बाय ओ मोनसे ओ नखर लानो होननानै मोनसे ओ गोग्गोम न' लुनो होननानै ओ नोंथाङा सानो ओ नामा ओ मो से नखरा ओ जेरै थामजिब्रै लाख गाहामनि न' लुनायजोंल' नखरा नखर जायो ना ओ ओ नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो गाव गावनि सायाव गाव फोथायलायनाय आरो फोथायलायनाय थायोब्लासो मोनसे नखर जायो होनना थाङा सानो?
ओ आंनि बादिब्ला नखर दानो थाखाय नखर जानो थाखाय जेबो जेबो रांनि गोनांथि गैया। जाय नखराव आलो गोजोन जायो। जाय नखराव बिमा बिफानि सनमानखौ मानिनानै सोलिनो हायो जाय नखर फोराव अराय सम दावराव दावसि जाया जौ जुवा बायदिसिनाया गफबा बै बादि नखरा थारैनो मोनसे जौगानाय नखर बा नखर गोरिब गुन्द्राया नखर नंङा बिदि खोथा नंङा नखर होनोब्ला मोनसे नखराव थानांगोन बिदा, फंबाय बा बिमा, बिफा बायदिसिना नखरनि बाहाय बाहागिफ्रा थानांगोन अब्लासो बे नखराव गंसे जानो हायो।
बिद आदाया बिदाया औ औ बिदाया ओ फंबायखौ आगै आरो फंबाया बिदाखौ आदा होलायनाय ओ बिदि सोमोन्दो लालाय लायनाय जानो नांगोन होननानै
औ औ नोंथां। ओ बेनिफ्राय ओ गावजों गाव अनलायनाय थाब्लासो गंसे नखरा गोगोम जायो आरो गोजोन जायो संसाराव, थिग बेबायदिनो गोबां खामा गोबां बेबायदिनो गोबां अनलायनाय बायदिसिना जाबासो जोंनि नखरफ्राबो ओ गुबुन नखरफ्राबो बे नखरखौ लानानै सोलिनो नागिरो आरो। जुरि बबेबा मोनसे दाबसे गामियाव खाथि नखरसेयावनो दावराव दावसि गाज्रि आखु गाज्रि राव बायदिसि ना सोलिबाय थायोब्ला खाथिनि थानाय बायदिसिना सुबुं माहारिफोरनावबो एसेबाबो गथ गथायफोरनावबो सन्देर होयो। मानोना बेयो मोनसे थासारिनि सायाव सोनानै मोनसे बेराम बायदि बुंजायो।
नंगौ नंगौ।
जों दा जोंनि जिउनि थांखिया बिदिनो बेफोरबायदि समाज बेफोरबायदि गाजोर गाज्रि खान्थि बेफोरबायदि ओ खोमसि लामायाव थांनाय बायदिसिना खोमसि फोथायनाय गाज्रि हाबा मावनाय दुथां आखु खोनथिनाय बेफोर
सुबुंखौ औ जोङो एसे नोजोर होनांगोन आरो फोसाबनांगोन होननानै सानो औ औ जोबोद मोजां नोंथांनि साननाया औ जोबोद मोजां नोंथांनि साननाया नोंथां आंनि बेफोर साननायाव आं मदद होयो ओ नोंथाङा जा सानदों ङो बेफोरखौ बर' हारिनि गासैबो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो जुदि नोंथांनि बायदि साननो रोंनाय मोनब्ला गोबां बर' हारियाव जौगानाय फैगौमोन होननानै आं सानो नोंथां
औ
ओ
बिदिब्ला नोंथां आंनि मोनसे खोथाखौ खोनासंलाय नोंथां ओ जों बयफ्र बयबो नखरानो जेनेबा जोंनि जे बर' आनो जा जियानो जा जि ख सुबुं माहारिया जों बुहुमाव जे ब्ला जोनोम मोन्दों अब्ला जों बिदा फंबाय बायदि सोमोन्दो लालायनांगोन मानो होनोबा जों गासैबो सासे इसोरनिनो फिसा जेब्ला जों थैगोन अब्ला जों थां नांगोन रावबो जों धोन सम्फति जेबो लांफानो हाया बेनिखायनो इसोरा जेब्ला जोंखौ सोरजिदों अब्ला जों मानसि बायदि बे बुहुमाव थांनानै थानो सोलोंनांगोन अब्ला नोंथां मोनसे खोथा जाहैबाय समा जेब्ला जों जाबाय अब्ला जों समनि खेथ्रआव गोबां गोलावबो जेबो बुंनो हाया बुंनो सानब्लाबो उ-उनाव बुंफिननाय जा सिगोन नों
औ दे दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो ओ गोबां बा थ्रा मिनथियै बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय ओ आसा खालामो इउनाव नोंथांजों ओ रायलायनो मोन बावगोन होननानै। ओ गोजोन्थों नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथां दे।